हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
मा खालामदोंमोन नोंथाङालाय?
अ ओरैनोसो दं नै जिरायनानै नोंथां।
अ जाखांबाय नामा नोंथांला ओंखामखौ?
जानाया जाथ'वाखै नोंथां नोंथांमोनलाय?
जोंनाबो जाथ'वाखै नों आं जानायालाय। माने दा जा नो सम जाथ'वाखै आरो ना माने।
औ औ औ।
अ
अ नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
नोंथांनाव ओरैनो जेनेबा मा खबर मोजां गाज्रि बेफोरदि सोंनो हरदोंमोन आरो।
अ
उ
ए
जेनेबा ओरैनोसो थानाय जायो नालाय नोंथां। ओंखाननो खबर लाहरदोंमोन आरोना।
औ
मा माबा खामानिफोर मावदों नामा
ओरैनोथ' जेबो मावथ'वाखै नोंथां दासान्दि
अ
अ नोंथाङालाय
आंबो मावनाया नै न'आवनो फिसा फिसौ खामानिफोर मावगासिनो दङ
अ
अ होमबा नोंथांला माइ गायाखै नामा
माइआ देग्लाय गायनाय जायाखै नोंथां जोंहा।
अ
औ माने दै प्रब्लेम होयोना नोंथां जोंखै।
औ
औ बिनि थाखायनो देग्लाय गायासै आरो
होमबा नोंथांमोननिखै अखा हाथाराखै नामा?
जोंथिं अखा गैथारा नोंथां बारा। देग्लाय दैज्लांबाबो अखायानो बांद्राय हायाखै
नैलै नोंथां जोंनिखैबो बिदिनो सानसे हायो सानसे हाया बेफोरदि सोलिगासिनो आरो ओंखायनो माइ गायग्राफोरा खस्थ' मोनदों सोरबा सोरबा दसेल' अखा हानानै सानसु समावहाय सान्दुं गोसा जाबाथ' जोबोद खस्थ' मोनोना नोंथां
औ औ
माइ गाइग्राफोरा
औ
बिदिनो सोलिगासिनो दं आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंथिंबो बिदिनो एखे जाना दं
अ
बोरै जाथारखोथाय नोंथां माथाय गोदोनि बायदि अखाफोरखौनो हाला
बोरै जाखो माने नोंथां जोंथ' दा मा बुंनो हानो
उम
बेफोरबो गासै मिथिंगायारि जाथायसो नालाय मोनसे
औ औ औ
जोंथ' दा बेखौ जेबो बुंनो हाथ'लाना
औ अखानि थाखायनो बे माइफोरखौनो गायनो हाला
नंगौ नोंथां नोंगौ
औ
जोंनिखिजायसो बिदि अखा गैया दांलै नोंथां गुबुन जायगाफोराव दंदां माथो खोनानो मोननाय बायदिबा न'फोर लोमलायनाय बायदि खोनानो मोनलायो माथो गुबुन जायगाफोरनिखौ
औ खोनानायाथ' दानि जुगाव मबाइल खेवब्लानो नुसै माथो नोंथां बेफोरखौ
औ
जोंथिंसो बेफोरनि अखानि दै लोमनायनि बागै जेबो खबरफानो गैला माथो गुबुन जायगायाव माथो दैफोर लोमलायनाय न'फोर लोमनानै बुखारलायनाय खोनायो नोंथां
औ बिदिनो जाबाय दा नोंथां
औ
माने जोंनिखै मानि थाखाय हायाखै आंनिबाथ' बे गुबुन जायगायाव हाबाय थानायखायनो जोंनि जायगायाव हायाखैदां आंनि आन्दासाव आरो ना नोंथां
औ नोंगौबो खोमान दांलै नोंथां बिदिनो
अ
उम
दाथ' ओमफ्राय नोंथां माइबो गायजाला होमबा मा मा गोदान खिथ खेथि मावबा मोजांसिन जागोन बादि नोंथां बायदिबा
नि बादिबाथ' नोंथां दानि बा आथिखालनि जुगाव थ' अखाबो बारा मोनखाला
औ
बेनिखायनो गय बा साफात बेफ्रावसो मानसि सुबुंफ्रा एसे गोसो होनांसिगौ आरोना नोंथां औ अ माइबोथ' इसिबां अखाफोरनि थाखायनो गायनो मोनला नालाय नोंथां
औ
औ बेफ्रावनो गोरान खिथि मावनानैबाबो माने एसे एनै रां बुथुमनो नाजानांसिगौ आरो नोंथां
औ
औ
दाथ' जोंनि आबै आबौमोनाथ' साख्रि गैयि जाबाय नालाय
औ
साख्रिफोर जानाय मोनबासोमोन बे दा ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ
माथो बुंबावनो नोंथां औ औ ओ
जेनेबा ना दाथ' एसे गोरान बा थालिरफोर गायबा माबायदि जागोन बायदि
थालिरफोर गायोब्लाबो नोंथां एसे एनैया अखा नांगौथ' जायो नोंथां
औ ओ जेनेबा एसे एनै अखायाथ' हाखायोना नोंथां
दा नोंथां
अ जेनेबा आं मोनसे
एसे मोजां
औ ओ नोंथांना नेट गैलादां औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय। हेलौ खोनादोंना नोंथां? अ नोंथांनि आवाजखौ खोनायासै औ औ एबार खोनाबाय नोंथां। खोनाबायना नोंथां? हालौ
हेलौ हेलौ नोंथां